हेलौ।
औ-औ।
हेलौ खोनादों ना नोंथां
औ बारा मोजां खोनायाखै।
खालामगासिनो अ दायो खोनाबाय
बारा मोजां औ औ दासो खोनादों।
अ नोंथाङ मा खालामगासिनो दं दायो।
आङो दङ जिरायनानै।
अ। औ आंबो। फ्रिबा रायलायनो हाग गोन ना नोंथां?
औ हागोन दे।
अ माने आं नोंथांनो कल खालामनाया माने मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो नागिरदोंमोन आरो
औ।
औ रायलायनो हागोन दा?
औ औ हागोन दे।
दे ओ माने जोंनाथ' बर'फोरा माने माननि सि होनोबाथ' जोंहा आर'नाइखौ बयबो मिथियो नोङा होमबा?
औ। औ।
आरनाइनि सायावनो एसे सावरायनो होननानै सानदोंमोन आरो।
औ
उम नोंथाङा बुंनो हागोन नामा माबायदि जिखौ आरनाइ होननानै बुङो।
औ। जोंनाथ आरनाइ होनब्ला जोंनि बियो जोंनि बर माहा नि बेथ जोंनि दोरोङारि मोनसे जि
औ।
औ बेखौ जोङो गिदिर मानसिखौ मान बावनाय
औ।
बेफोराव बाहायनाय जायो आरो
औ औ औ
जोङो सोरखौबा गावनि देरसिनखौ माव मान बावनाय
औ
बेबायदि जोंनि बिफा-बिमा आदै मादै जोंनि गासैबो देरसिनखौनो जोङो बे आरनाइजों मान बावनो नाय जायो आरो
औ
औ बेखौ माने बुंनो थाङोब्ला बे आरनाइखौ जोंनि माहारियाव बयनिबो नखरा जोङो नुनो मोनगोन आरो बे
औ-औ
बे मोनसे दोरोङारि जि होननानै आं साननाय जायोआरो
औ
अ बेथ' जोंना जो‌ ओ बायदि बायदि गाबनि थायो आरो
औ औ
जेरैबायदि जोङो मोननो हागोन गोजा, गुफुर गोबां गाबनिआरो जेसे गां गाब दंङ बिसिनिखौनो जों मोन
औ औ
औ आरो बेनि आगरखौ जोङो हाजो आगर होननानै बुंनाय जायोआरो
औ औ।
औ नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो
औ ओ आङो आरनाइखौ मा खामानियाव बाहायो बेनि एसे बुंना होनोसै जोंङो आरनाइ ख खौ जाहैबाय जोङो ओ सोरखौबा मान बावनाय ओ आलासि बरहायनाय बेबायदि खामानियाव बाहायनायजों बाहायनायनि अनगायैबो आरनायइखौ जोङो मोस थानाय मोसानाय खामानियावबो माने लायो आरो बे खौ जान्जियाव खायो गोदो नायाव लायो। आरो बिनि अनगायैबो गोदोनि दिनाव माने जोंनिया जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जेब्ला माने दावहायाव थांङोमोन बैसमाव माने। खोनानो मोन्दों आरो जोंनि आबै आबौमोनहा खोन्थादों। ओ गोदोनि आइजोफ फोरा हर ससेयावनो खुन्दुं थुननानै। सि सोंनानै आगरथिखोनानै बेखौ हरसेनिगेजेरावनो दाखांनानै माने बै दावहायावथांग्रा जोहोलाव जोहोलावजोफोरनो ओ उम फुङावनो माने बोराइबाथ थुनियाव माने साखिसावनानै बे जिखौहाय माने बोराइबाथौनि बोरलानानै। फोथाथुनानै माने जान्जियाव खानानैहरोमोन होननानैबुंदों। ओह बेबायदि हरोब्लाथाय माने दावहायाव माने देरहाबोयो होननानै हायोमोन जाहैदों आरो गोदोनि आबै आबौमोननि खोन्थानाय राव बियो आरो बेजों लोगोसे जोङो ओ आरनाइखौहाय माने मोनसे नेरसोननि सि हिसाबै बाहायो जोंनि बर' हारिनि नेरस जोननि सि बेवहाय माने जिं जिंङआवहाय जोङो हाजो आगर एरथारनो गोनां जायो। बेयाव हाजो आगर एराबा नाथाय बियो आरनाइ जानाय नङा आरो। ओमफ्राय ओ गेजेराव हाय आरननायनि गेजेरावहाय जों बायदिसिना माने बिबार बा माने खांखिलर आगर गुबुन गुबुन नामनि माने आगरफोरखौ जोङो एरनो हायो। गिदिरबो एरनो हायो फिसाबो एरनो हायो बे गेजेराव एरनाय आगरा जानो गुबुन गुबुन माने गुबुन गुबुन जायोब्लाबो जिङाव जोङो माने आरन हाजो आगरखौ एरथारनो गोनां जायो आरो। औ बिब बिदिनो माने आगरनि खालाराबो जोङो गुबुन गुबुन खालार होनो हायो आरो मोद मोदोम आरनाइनि मोदोम जियाबो जोङो गुबुन गुबुन गाबनि जोङो दानो हायो आरो
औ नंगौ।
खिन्थु गोदोनि समावहाय जोङो माने बांसिन आरनाइफोरखौ गोसोमाव गोसोम आगर होनाय खौ नुवामोन आरो। माने औ नाथाय आथिखालाव गोसोमाव गोसोम आगर होनाय बिदिबो माने बियो दासो आथिखालाव ओंखारजेननाय बायदि आं
बेथ बेथ बिराद मा एबारसो नैबे माबायावसो जोंखादों बायदि मोन्दों आंबो बेखौ।
औ-औ बे बोसोरावसो ओंखारनाय औ। औ बेबायदि माने बेखौ नोंथाङा माने गनायजाथाव सान ना माने माबायदि सानो आरो नोंथाङा बेनि सा गोसोमाव गोसोम आगरनि सायाव
जोंना बे बेखौ आं आ आंनि आंनि साननाय मथेब्ला आरो।
औ
आं माने बेखौ बारा फसायाबो आरो बेयो जों गोसोम गोसोम दाग लानाय जोंथ' बेनि आगरफोरखौबोथ' नुनाय जायाना। औ बेनि ओमफाय आंनि साननायाव बेखौ बारा गनायनाय मोना आरो आं आङो
औ माने बेखौ गोजाननिफ्राय नायो होनब्ला आरनाय बायदि नुहुरा आरो ना माने आगर खौ बेरखाङा नालाय
औ
उम
नोंथांनि साननाया माबायदि एसे बुंना होलाय बेखौ
औ ओरैनोथ' जोङो माने आरनाइफोरखौहाय जोङो माननि सि माने बरहायनाय मान होनाय बिदिफोराव बाहायो नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
थ जोङो माने गोसोम गाबफोरखौ बांद्राय माने मोजां गोथार खामानिफोराव माने बेबायदि लानायखौ नुवा आरोना गोस सोमसिफोरखौहाय ओम बेबायदि माने गोसोमा माने एसे खोमसिनि इसाराखौ होनाय बायदि नुहरो आरो गोसोम माने खोमसिसो नालाय बेखायनो माने गोसोमाव गोसोम आग गोसोम आरनाइया थायोब्लाबो गोसोमआव माने गोसोम आगरखौ होयोब्लाथाय आं बेखौ बांद्राय माने गनायजाथाव बायदि औ साना आरो औ औ साबजानाय मोना औ, ओ बेनि अनगायै बे आरनाइनि दानायनि खुन्दुंनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा मा मा खुन्दुंजोंहाय दानाय जायो?
अ जोंथ बेफोरखौ जोंना दा आरनायाथ गोबां रोखोमनि ओंखारबाय नंङा होनब्ला? जोंनिया गुरै गुरैबो दङ आरो इसे गोरा दिबि दङ आरो ओं बिदिनो खुन्दुंफोरा जानो हागौ मास्रासनि पलिस्टार
औ
मास्रास मास्रासनिया एसे गुरै जायो आरो औ बिज जि आरो पलिस्टार होननाय जायोना?
औ
माने इसे गोब्राबा मा होनगोन बेखौ
एसे माने फिसला
अ अ अ फिस्ला टाइपनिबो मानो ना दानिया
औ
बेयो खुन्दुं लायै खुन्दुं आरो बेनि बेसेना बेसेनखौ माबायो आरो औ।
बिब्दिनो आरो नोंथाङा ओ सिगांङाव बुंलांनाय बायदि जे जोहोलावजो जोब फोरनो जोङो बेखौ हरसेनि गेजेराव दानानै हरनाय जायोमोन आं आरो खोना आंबो खोनानो मोनदों आरो
औ।
माने ओ बे जिखौ हरसेनि गेजेराव दाखाङाब्ला। दाख्लाबा माने बि बिथांमोना दावहा नांनो थांब्ला थांबा थांब्ला माने बि बिथांमोना जेनना फैयोमोन होननानै आंबो खोनानो मोनदोंमोन आरो।
औ थारैनो आर'नाइजों जोंनि गोदोनि जारिमिन दुखु सुखु बियो गासैबो हाबनानै दङ नङा ओमबा नोंथां।
जोंनाथ बे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो।
औ औ।
दासिम लासैबो दंङ।
औ आरो आं बुंनो सानदों गुबुनफोरा मा माने माननि सिफोरखौ गावबा गाव माननि सिफोरखौ माबायदि बाहायो आं बेखौ मिथिया खिन्थु जोंनि बर हारिया बेखौ माननि सि होनना जोबोद मान होयो आरो बे आरनाइखौहाय जोङो गाज्रि खामानियाव बाहाया जेरै टेबुल सियार हुगारनाय बा बिदि लेथ्रा खालामनाय ओ अबेयावबा माबा मोनसे गाज्रि बस्थु हुगारनाय बेफोर बायदि खामानियाव आं दिनैसिमबो बर'फोरखौ बाहायनाय नुफेराखै जोबोद मोजां मोनो आरो आङो बे बे खामानिखौहाय माननि सि जेरै बेखौ मानैनो दोनो आरो।
औ जोंबो माने बे बेखौ लानानै गोजोन फ्राय बा मा ओ गोजोननाय मोनो आरो आरो बेखौ प्राइड प्राउड जानानै जोङबो लानाय जायो आरो न
औ औ नंगौ नोंथां
जोंबो बह
औ औ
जोङो गुबुन माने आरनाइफोरखौहाय जे जाया जायगायावनो लानानै थाङा मानो माने गुबुन हा गुबुन हारिफोराबो जोबोद माने बेखौ मोजां मोनो आरो नायो नायनानै औ मथ एखे बियो बर'नि सि बिबाय दि होननानै बुङो आरो बिखौ माने जोबोद गोजोननाय मोनो आरो नङा होमबा।
औ आरो दाथ गुबुन हारिनि जोङो सुफोरखौबो लानायखौ नुनो मोनो आरो न
औ औ औ नुनो मोनो औ
औ
औ बाजाराव बायनानै लायो बिसोरो जोबोद गोजोननाय मोनो। औ दे बिदिब्ला नोंथां नोंथांजों राय्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ओ उनाव माब्लाबा। फोर सम मोनबा आरो सावरायबावसिगोन।
औ औ जागोन दे नोंथां औ औ दे
मा